दङ ओरैनो।
ए गेरजा थाङासै नामा?
आङो थाङाखै।
थाइबें।
थाइजौ जानो फै जोंनाव उम थांगोन। उम। मा खालामदोंबा
नोंनि खाथियाव जुनानै दङ।
उमहु थोआंलाय नुवाखै। माथो आं न'आवनो नुथाराखै बहा दं नोंलाय। बबाव दं नोङो आं नोंखौनो नुवाखै माथो। ना बिब' गुमैनाव फैदों।
आब' गुमैनाव फैदोंलै।
गुमैयनावसो फैलायबायनो।
उम
जारलासो
उम।
खौबो मा होनबावनो मा मैगं जाखो?
गैया जाथ'वाखै दसे थानैसो जागोन। नोंलाय।
जोंना जानो नागिरदों रेडि खालामबाय।
ए‌ मा ओंख्रि
ओमफ्राय खुमब्रा
औ।
ओमफ्राय नाजों टमेट'जों।
ए।
जानोबालाय फै।
नोंबो गुमैनिफ्रायलाय माला थांगोन नोंलाय न'आव?
नोंब' गुमैनिफ्रायलाय थांगोन बेलासियाव
आदाय बिदिखौ बिगुमै दंलायथारोहाय मालाय। आंहाथ' गुबुमैबो गैया आब'बो गैया
आंहा दङ हाय।
गामियावबो दंबावोसोनदां।
मा? आब' गुमैया दङ दा मेरला
हुम हुम
मालायसो जि बिगुमै दंखायो हाय।
उम
हेलौ हेलौ, ए आंलाय माबा बुर होनबाय था जानायखाय माबा दानदोंसो सानदोंहाय। फाथथाखौनो मोनालायलाङाखै।
फैसायानो माला हाबबाव नांगौ जाखो।
हाबगोन टेनसन खालामनाङा।
अ
सासेजोंल' रायज्लायबाय थायो नालाय नोङो।
उम
जानायबो जायो बिब' गुमैजोंबो रायज्लायनांगौना।
ओइस
माइ गायदोना गायाखै नोंलाय?
मा? थोइ गरम फोराव गायाहाय।
इसर
माइ गायनानै जानो हायालै माइ गायनायखौबा।
होमबालाय साख्रि मावनानै जा।
माइ गायनायफ्रानो
दाहायलाय माजों थांगोन।
माजों थांगोनथाय मिथिया।
आयदै
ट्रेनजोंनो थांसै नामा।
मा?
ट्रेनजोंनो।
थांजायो जिखुनु
ट्रेननिफ्राय दा लांफैनोसै।
उम
मानसि नांगौ जासिगोन।
उम
गरमथार हाय खै मिनिट जाखो नायलाय।
होय टाइमआनो जायाखै।
खै मिनिट जाखो। हे बिदि मिनिबार फैसा जाया मोनिनाया जाया मोननो होगासिगोन गोदाव सोराव।